हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों
गिबियावनो आङो नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। गोजोन मोनाबिलिनि नोंथाङा दा ओरैनो औ नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामगासि
ओ आं बुंदों दा ओरैनो जिरायनानै उम नोंथाङा मानि थाखाय हरदों ओ जाबाय
औ अब्ला आङो नोंथांनि सि सिम खल' खालामनायनि जाहोना बेनो जि नोंथाङा फ्रि दङ दा?
अ अ दंथ'यो
अब्ला आं नोंथांजों दसे सम ओरैनो जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय एबा बर' आइजोफोरनि दख'नानि बागै आङो एसे बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रि दङबा?
हागोन दे सावरायनो
अब्ला नोंथां आं बेखौनो बुंनो थांदोंदि जोंनि बर' आइजोफोरनि दख'नाया जोंनि बर' आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गुबै सिनायथि नङा होनबा?
उम
जायखौ जोङो गानना नै जेरावबो ओंखारलाङोब्ला गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानि मानसिफोरा जोंखौ ओ सासे बर' आइजो महरै सिनायथि मोनो नङा होनब्ला नोंथां बेनि थाखायनो आङो थांनिसिम एसे मोनथिनो लुबैदोंदि बे दखनाखौ माबोरैहाय दानाय जायो आरो मा मा खुन्दुंजों बानायनाय जायो आरो बायदि बायदि आगरनि मुं दाथ' गोबां बायदि बायदि दि मोजां मोजां आगर बानायनानै दिहुनाखै होमबा दख' ख'नाखौ आरो माबायदि माबायदि आदब गोदोथ' जोङो न'आवनो जोंनि आबै आबौ बिसोरो गावनि आदबजों आखाइजों आखाइजोंनो दानानै बे दख'नाखौ दिहुननाय जायोमोन नङा होमब्ला नोंथां? न'आवनो बेफोरबायदि सोंना नै बा सोरनिबा सोरनिबा न'खराव लामा गोलाव दङब्ला बे लामाफोरावनो जोङो जिखौ सोंनानै बानायनाय नुनो जो नुनाय जायो गिबियावनो जोङो मा खालामो जिखौ सोङा होमबा? सोंग्रोनानैसो जोङो बे जिख खौ नो खननानैहाय बेफोरबायदि जोङो दानाय जायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ
नाथाय जोङो नुनो मोनबोदोंदि दानि गोदान मुगायाव जोङो गोबां आदब बा टेकनिकेलि बाहायनानै बे दख'नाखौ दानाय जायो बे आरो गोदोनि आदब आरो दानि आदब बेनि सोमोन्दै मा माबाफोर नोंथाङा मा बेनि फारागखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा आरो दख 'ना खौहाय माबायदिहाय दायो माबे माबे खुन्दुंजों दायो बेनि बागै नोंथाङाबो एसे आंनो फोरमायनानै होदो
ओ नोंथाङा जेरै बुंलांदो दखनाया जाबाय जों बर' आइजोफोरनि सिनाय थि जायखौ गाननानै जोङो बहाबाफोर थाङोब्ला ओ जोंखौ ओ नुयोब्लानो बाहायोदि बियो सासे बर' आइजो ओ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा गावनि न'खराव नांगौ जानाय जि जोमफोरखो गाव आंनि आखाइजोनो बानायनानै दिहुनोमोन। बेबायदिनो दख'ना खौबो गावनि आ खाइजोंनो दानानै दिहुनोमोन। ओ ओ दिहुननायाव ओ बाहायनाय खुन्दुं हिसाबै बिसोरो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय खुन आरो इन ओ इन्दि एम्फौ एम्फौ लाथा बेनि फिथोबनिफ्राय बानायनाय खुन्दुंनिफ्राय ओ जिखौ दानाय जायोमोन। इनिफ्राय बिदिनो ओ खुन्दुंफोर होननानै बुङो ब्ला जों दा मा था खुन्दुं ओ इन्दि खुन्दुं पाट खुन्दुं बेफोरखौनो बुंनो हायो। जाय जों दख'नाफोर खौ दानाय जायो। ओ द'खना खौ जोङो ओ‌ सिगाङो ओ ओ हिसानाव साल खुन्थायाव ओ हिसान ओं दानाय जायोमोन बर' आइजो फोरा गोदोयो मोनफ्रोमबो न'खरावनो गावबा गाव हिसान थायोमोन नालाय। ओ बयबो ओ गावबा गाव बानायनानै दानानै गानोमोन न'खरफ्रोमबोआवनो। बर' न'खराव ओ हिसान नुनो मोननाय जायोमोन। नाथाय आथि खालाव बुंनांगोनदि ओ न'खरफ्रोमबोथ' हिसानखौ दाला। ओ। ओ जों बर' आइजोफोरा ओ बायनानै दख'नाखौ गानो बे ओ ओ गोबां मेसिनजों दानाय दख'नाफोर ओंखारबाय आथिखालाव। ओ ओम गोबां गोबा ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि दख'ना
औ औ बायदि बायदि रोखोमनि बायदि बायदि खुन्दुंनि द खना ओ बायदि बायदि खु न्दुंजों बानायनानै दख'ना दिहुननाय जायो। आरो नोंथां आं मोनसे खोथा खोनादों जे गो दोयो खुन्दुंखौ ओ खुन्दुंनि गाबखौबो मिथिंगानि फ्राय मोननाय बायदि बायदि बिफां लाइफां बिफां एबा हाग्रा बंग्रानि बिलाइजों बेनि गाब खौ होनाय जायोमोन होननानै खोनादों आरो आं खोनादों जि औ नों थां आङो खोनादों जि सिगुन बिलाइ सिगुन बिलाइ सि गुन बिलाइनिफ्राय जोङो गोजा गाबखौ दिहुननाय जायो होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो सापात बिलाइनि फ्राय इसि से एस एसे सोमखे गाबनि खालारखौ मोननाय जायो होननानै खोनानो मोनदों अब्ला बेखौ माबोरैहाय बे बिलाइजोंस' बिलाइजोंथ' डाइरेक्ट गाबखौ फोननो हाया। बेनि आदबखौ नों
ओ, औ औ आदबखौ बुंनो थाङो ब्ला‌ गोदो बांसिननैनो ओ दानि बायदिथ' मिचिनफोर गैयामोन नालाय गोदोयो बिफां बिलाइफोरखौ देग्लिनानै बिनिफ्राय ओ देग्लिनानै दैयाव गलाय नानै दैयाव सि खौ ओ खुन्दुंखौ सोमनानै दोनोमोन। खुन्दुंखौ खमैबो सब थासे गाहाम सोमनानै दोनोमोन। बिनि उनाव बिखौ दैनिफ फ्राय बोखाङोबा ओ खुन्दुंआव गाबखौ नांनानै थानाय नुयोमोन जायखौ उनाव फोराननानै। खुन्दुङा रानो बाथाय। बे खुन्दुंखौ जोङो दख'नाखौ दानायाव बाहायनाय जायोमोन आरो। दख'नाल' नोङा ओ खुन्दुंफोरखौ ओ गोबां ओ जेरै दख'नाजों गाननायाव बाहायफाग्रा जोमग्रा जि आर'नाइ जि आरि दानायाव बर' आइजोफोरा बाहायोमोन ओ। दख'नाजों लोगोस से फालि जोमग्रा आरन नायफोरा ओ बर'नि गुबैस सिनायथि होननानै जोङो मिथिनो मोनो।
औ हब्ला नोंथां औ नोंथां आं नोंनिसिम मोनसे खोथ था सोंबावनो सानदों आरो जोंनि ओ जोंनि बर'नि गुबै आगरफोर मोननैसो दङ जेरै दाउसा मोख्रेब दिंखिया दिंखिया बिबार बैग्रि बिबार आरो हाजो आगर बेफोरबायदि आगर आगर बेफोरबायदि मुंनि आगरफोर दङ। आरो बेफोर आगरनि अन गायैबो नों नोंथाङा आरोबाव गुबुन गुबुन मुंनि आगरफोर मोनथिगौन
औ औ ओ आगरफोरखो होननानै बुङोब्ला, ओ जेरै जोङो जि लायै जै गुबुन गुबुन जियाव गुबुन गुबुन आगर एरनाय जायोमोन। ओ जोङो आगर फोरा जाबाय। फारौ मेगन आगर। ओ बिदिनो हाजो आगर मकरधमा आगर। बैग्रि बिबार आगर। दिंखिया बिलाइ आगर बे बेफोर आगरखौ मिथिनो मोनो आरो। सदब खह गुबुन मनि आगरफोर दं जाय। जोङो दा बुंबाबो बुंख'हरनो हाया ओ बिदिनो गोबां
अब्ला आं नोंथां थांनिसिम मोनसे खोथा सोंबावनो सानदों आरोबाव जोङो दख'नाखौथ' बायदि बायदि खुन्दुंनि खुन्दुंजों दायो माथा पलिस्टार आरो बेफोरबायदिनो मा मा खुन्दुंजों नोंनि मोनथिनाय बादिब्ला मा मा खुन्दुंजों दङो दख'नाखौ दानो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै
खुन्दुं फोरा गुबैयै बाहायनाया जाबाय माथा खुन्दुं आरो इन्डि खुन्दुं खुन्दुं ओ बिफोरखौ ओ माथा खुन्दुंखौ माने मिथिंगायारि खुननिफ्राय जाय बिफांनिफ्राय मोननाय फुल बिनिफ्राय बानायनाय जायो खुनखौ ओ गुगैयै बिफांनिफ्राय लानानै फैनानै साफा खालामनानै बेखौ ओ मोनसे ओ खुननिफ्राय जों नुनाय आदब बाहायनानै खुन्दुं बानायनानै जिखौ दख'नाखौ दानाय जायोमोन लोगोसेनो ओ जे पाट खुन्दुं बा इन्दिखौ रेसम खुन्दुं बेखौ जोङो ओ एम्फौ लाथा फिसिनानै रेसम एम्फौ फिनानै मोननो हायोमोन बे एम्फौनिफ्राय एम्फौखौ फिसिखांनानै जेब्ला एम्फौआ फिथोब थोबो बे फिथोबखौ जोङो अ' खायसे आदब खान्थि बाहायनानै बे फिथोबनिफ्राय खुन्दुंसिम महर होनानै बे खुन्दुंखौ बाहायो औ। औ।
औ। बेनि उनावहाय नोंथां आं मोनसे खोथा सोंनोसै नोंथाङा जि बुंलांबाय बायदि बायदि मोजां मोजां आगरनि मुं मा मा आगरखौहाय दखनायाव आरो मा मा आगरखौहाय फालियाव एरखांनो हायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन
औ औ आं जेरै- बुंलांदोंमोन फारौ मेगन, बैग्रि बिबार ओ बेफोर आगरफोरखौ बांसिनै दख'नायाव बाहायो आरो बेल' नङा गोबां गुबुन गुबुन आगर दं ओ जेरै - आरो ओ हाजो आगर बे खौ गुबैयै आर'नाय आर'नाइयाबो बर'नि मोनसे गुबै सिनायथि बे- आरनाइखौ बानायनायाव हाजो आगरखौ बाहायो। लोगोसेनो जों लोगोसे गुबुन आगर बाहायबावो। ओ आगरनि नामखौ आङो मोजाङैथ' मिथिला। थेवबाबो
औ बिदिब्ला नोंथांनिसिम आङो बे खिनि बाथ्राखौ फोरमायनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर बावहरबाय। नाथाय दा जोंहा समहाबो फैबाय। दोनथ'लायनायनि दे होम्बा नोंथां।
औ दे।